खोनादोंना औ नोंथाङा दालाय मा खालामदों?
आङो दा फ्रि दङ ओरैनो
अ नोंथांना खबरा मोजां ना?
औ औ मोजां मोजां
ओ नोंथाङा आं ओं माने दसे सम होनो हागोन ना?
औ औ हागोन हागोन हागोन।
औ नोंथांजों आं मोनसे टपिक लाना फैदोंमोन माने
औ बुंदो औ औ हागोन।
अ जों टपिकआनो जादों कालचार एबा जोंनि ट्रेडिसनेल
औ
जोंनि माने आं बरनि ट्रेडिसनेलखौ जों बोरै दिन्थि फुंनो हायो आरो जोंनि माने ट्रेडिसनेला माबायदि रोखोमनि माबायदि समायना ओ एसे माबायदि जों ट्रेडिसनेलखौ जोङो मोसायो रंजायो एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथाङा?
औ औ औ दा ओ ट्रेडिसनेल होननानै बुङोब्लाथ जोंनि गेजेराव गोबां रोखोमनि ओ जोंनि हादराव गोबां रोखोमनि ट्रेडिसनेल गावबा गाव हारिमु दङ नङा होमबा? दा बुंनो थाङोब्ला जोंनि हारिनि बा असे आंगो जोंनि जिउनि बेनो जाबाय जोंनि बर हारिनि कालचार बा जों गाैबो गाैबो फोरबो बा जोंनि हारिनि बैसागु बा खेराइ मोसानाय बेबायदिनो बाथौ आरज बेफोराव जों गासैबो गावनि हारिनि ट्रेडिसनेल बा दामजु खामस सिफुं जथा सेरजा बेफोरखौ लानानै जों सेलिब्रेट खालामो नङा होमबा?
औ
बेफोरबायदिनो औ बेफोरबायदिनो दामजुजों लोगोसे जोंनि सुबुंफोरा आइजो माहारि बा हौवा बेसोर गासिबो हाबाफारियाव नुजाथि हैयोब्ला गासैबो सुबुङानो गावनि ट्रेडिसनेल हारिमु दखना बा बे आरनाइ बेफोरखौ हौवासाफोरा गामसा आरनाइ गावब गाव गावनि हारिनि जेनेबा जोंनि आंगो हारिनि गामसा बेफोरखौ गाननानै जों सेलिब्रेट खालामो नङा होमबा? बेफोरबायदिनो जोंनि बैसागु दमाहि बैसागु दमाहि बा बेफोरबायदिनो खेराइ फोरबोफोरावबो जों बेफोरबायदि जोंनि सोमोनांथाव आरिमुखौ जों ग गाजा गोमजायै सलिब्रेट खालामनायखौ जोंनि ओनसोलाव नुबोदों आरो बेफोरबायदिनो बुंनो थाङोब्लाथ जोंनि हादराव बा जोंनि ओनसोलाव बेफोरबायदिनो गुबुन गुबुन समायना समायना बा हारिमु गावबाागाव जेरै सानथालि नेपालि बेफोरबायदि गुबुन गुबुन हारिया गुबुन गावबा गावनि हारिमुखौ दिन्थिफुंनो थाखाय गोबां गोबां गावनि समायना समायना गाननाय जोमनाय बा दामजु बेफोरबायदि गावबा गाव गावनि आंगो आंगो मोन जे दामजुफोर दङ जाय बिसोरबो गावनि हारिखौ गोबां रोखोमनि जे जौगाहोनो नाजाबाय थादों जोंबो बे बेफोरबायदिनो गोरोबलायनानै जोंबो जोंनि हारिमुखौ बेफोरबायदिनो खौसेथियै लाखिनानै जोंनि जोंनि बर माहारिया गाससिबो खौसे जानानै जे जों गावनि कालसारखौ एसेबां आरोबाव दावगा होनोनायाव जों गाैबो अनज्लायनानै बा गोरोबलायनानै जों गाैबो बुजिलायनानै बेफोरखौ जों सावरायनानै जों बेफोरखौ गोजौ लामायाव गोजौ बा गोजौ सोराङाव आरो लांबावनांगोन दा जोंनि गेजेराव गोबां रोखोमनि डेभलप बा जौगानाय नुबो दों थेवब्लाबो जों बेखिनि जौगानाया जेबो नङा नङा होमबा जों आरोबाव औ जों आरोबाव कालसारखौ मोजाङै गाजा गोमजा जों गाजा गोमजा सलिब्रेट खालामनानै गुबुन हारिफोरनि गेजेराव दिन्थिफुंनो हानांगोन बा जोंनि जोंनि कालसारखौ गुबुन हारिनि सिगाङाव जों जोंनि हारिनि थासारिनि जोंनि कालसारनि बा जों माबायदि जों जोंनि थासारिया सोलियो जा बर हारिया जोंनिया गावनि आंगो मैगं होनो होननानै बुङोब्ला जों दङ अनला खारि बा दाउ दाउ दाउजों अनला बेफोरबायदि सबाय साम बेफोरबायदि गावनि कालसारेल जानाय लोंनाय बा गावनि थासारि जों बर हारिया गोदो गोदायनिफ्रायनो जे हाजोआरि थासारि बा हायेनारि थासारियावबो दङ नङा होमबा जों मोनसे मंगलिय फोलेरनि औ जों बर हारिया मंगलिय फोलेरनि जातियनि जोंनिया जों फोलेरनि मानसि जों एसे गोमो गोमो टाइप हिसाबै जोंखौ मोनथिनाय जायो आरो नङा होमबा कालसार होननानै बुङोब्लाथ जोंनि गेजेराव औ कालसार होननानै बुङोब्लाथ जोंनि गेजेराव गोबां बेफोरबायदिनो बुंनो हानाय बाथ्राफोर दङ जाय जोंखौ इयुनाव हेफाजाब होगोन जाय जोंनि हारिखौ लानानै गोबां मानसिफोराबो समायना नुथायखौ नुनानै जों गुबुन हारिनि गेजेराव दिन्थिफुंनानै बेफोरखौ जों दावगा होनोनो हानांगोन आरो नङा होमबा दा नोंथाङा एसे बुंदो जे कालसारा जों कालसारखौ माबायदि सेलेब्रेसन खालामो नोंथांनि ओनसोलाव बेफोरनि बागै एसे सुंथाब बिमुं नोंथाङाबो लाखिदो
जोंनि ओनसोलाव आ गोबां माने जोंनि रंजानाय आरो खुंनायखौ आं नुनो मोनदों जेरै कालचार होनोब्लाथ जोंनि बरनि मोनसे गिदिर माबा रोंगौथिखौ जोंनो देखायनाय आरो ना जोंनि कालचार जों कालसारखौ समायहोब्ला जोंनि ट्रेडिसनेल ड्रेसफोरखौ लाखिनोब्ला जों मोजां सोलिलांनांगोन जोङो जेरै जों जोंनि गावनि ओ आइजोफोरखौ जों दखना गानोब्ला जों बेसे समायना नुयो ओ जोंनि गामिनि एबा जोंनि खाथिनि गामिनि ओ आइजोफोर एबा सिख्लाफोर बिसोरखौ बेबायदि द'खना गोमो गाननानै एबा आरनाइ लानानै बेसे समायनायखौ जों नुनो मोनो।
नंगौ।
बांसिनै आं नुनो मोननाया ओ आइजोफोरखौ द'खना गाननायाव नुनो मोनो। खिन्थु बांसिन समाय ना सिन ओ आं नुनो मोननाया बेबायदिनो रंजाजाइ ओ मेला खुंनाय एबा बैसागुफोर दमासि। सिफोराव जि रंजाथाइ ओ बाहागो लानाय समफोराव आं बांसिन ओ माने समायनायखौ आं नुनो मोनदों जोंनि बे ट्रेडिसनेल ओ ड्रेस होनोब्ला जों गोबां समायना समायना दं द'खना गोबां रोखोमनि खालारनि गाबनि ओ आर'नाइफोर जोंनि बे ओ दख'नाफोरा बेसे समायना जों आरो बांसिनै जों समायहोनो हानांगोन जों रंजाफुनानै जोंनि कालसारखौ जों दावगा होनो हानांगोन। जोंनि रोंगौथिखौ खौ जों देखायनानै गोबां जों माने जोंनि हा रिनि ओ रोंगौथिखौ जों बयनोबो दिनफुं दिन्थिनो हानांगोन। ओ जोंनि हारियाव गोबां बिदिनो ओ दामग्रा देग्राजों जों दिन्थिफुंनो हायो। जोंनि ओ जेरै सिफुं ओ खाम बेबायदिनो द्राम बेबायदिनो सेरजा गोबां ओ दामनानै जों बेबायदिनो मेथाइ खननानै जोङो रंजाखाङो। जों बयबो माने लोगो गोयै जोङो ओ रं जायोब्ला जोंनि ओ ट्रेडिसनेल ड्रेसजों बेसे समायनायखौ जों नुनो मोनो। ओ जों माने गोबां माने गिदिरफोरखौबो जों मान होनो रोंनांगोन।
ओ औ नंगौ नंगौ।
इंलिसनि रेसपेक्ट ओ जों होनो रोंनांगोन। गावनि गिदिरफोरखौ आलासि सोंनो रोंनांगोन होमब्लासो जों।
औ।
ओ माबानाया जौगागोन। होमबा जोंहा। गोबांबो बिदिनो ट्रेडिसनेल ओ जाग्रा लोंग्रा दं। ओ बेबायदिनो जोङो। रंजा रंजानाय समाव जों बेबायदिनो ओ। जुमाय गिसि। होनना मिथियोना जों बेफोरखौ लोङो औ आरो। गोबां बेबायदिनो जाग्रा लों जाग्राफोर दं ओ साम। सामजों। माबा । सामजों सबाय आरो अनला। मेवाय। बेबायदिनो नाफाम गोबां बेबायदिनो नारजिजों। अमा। आरो बेबायदिनो। गोबां मानि दं। जों माने। गोबां जोंनि ट्रेडिसनेला गोबां जोंना माने ओंख्रिफ्राबो जोंना जोबोद गोथाव जानो।
औ औ नंगौ।
औ जोंनि माने। ओंख्रिफोरा गोबां माने गोदो गोदाय आबौ आबौ आबौ आबैनिफ्रायनो सोलिनानै दासिमबो। सोलिगासिनो दं गोबां ओ मोजां। जाङै। औ। नोंथाङा एसे। फोरमायनो हागोन ना। आं बुंनायावहाय। ओ माबाफोर थालांदोंब्ला नोंथाङा एसे फोरमायना होदो।
औ औ दा ओ नोंथाङा होननाय बायदिनो आंबो होननोसै एसे जे जोंनि कालसारा गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ जानाय लोंनायावो जोबोर आखा फाखा नङा होमबा आबै आबौआ होलांनाय जि थु संनायनि ओ संनायनि ओ मोनसे अनला मैगंखौ खौ माबोरै संनांगौ बा माबोरै जों बानायनांगौ माबोरै जों गिबि गिबियावनो अनला मैगंखौ बानायनो थाखाय बेफोरबायदि ओ थियारि खालामनानै लानांगौ बेफोरो माने जोंनि गोदोनिफ्रायनो सोलिबाय थाखानाय नङा होमबा? जायखौ जों जोंनि आइ आफाफोरा दाबो बेफोरबायदि कालसार बा बेफोरबायदि ओ आदब खायदाखौ लानानैनो जों जोंनिसो जोंनि जोंनो संनानै जाहोयो बा बेफोरनो मोनसे जोंनि गोदो गोदायनिफ्राय सोलिबाय थानाय कालसार नङा होमबा? दा ओ कालसार होननानै बुं ब्लाथ' गोबाङ दङ जे जोंनि गेजेराव ओ गोबां रोखोमनि ओ जेरैै मैगं मैगं बा बेफोरबायदिनो जोंनि गेजेराव जाबोनाय जों माबायदि थासारियाव सोलियोमोन गोदो गोदायनि फ्राय आबै आबौ मोना दा गोदोथ' जोंनि ओ बर' माहारिया गोबांनिफ्रायनो गोदो गोदायनि फ्रायनो हालेवनानै जायो बा सेन सानानै ना हमनानै बा ओ हाजोआव बन दाननानै बा गावनि ओ गोदो गोदायनि फ्रायनो सोलिबाय थानाय बे मोनसे नेरसोनथि जोंखौ बर' हारिखौ जेनेबा गोबां मानसिफोरानो दा जौगानायखौ नुनो मोनबाय। जोंनि जोंनि हारियाबो दा गुबुन गुबुन जायगाफ्राव थांनानै गावनि कालसार बा गावनि आर'नाइ बा गावनि ओ मोसानाय जे जोंनि गेजेराव मोसानाय खाम सिफुं सेरजानि सेरजा लानानै जों गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन दाबसे जायगायाव मोसाहैनाय बेफोरखौ जों नु-नुनो मोनबाय नङा होमबा? दा बुंनो थाङोब्लाथ' औ जोंनि कालसारखौ बुंनो थाङोब्लाथ' ओ गोबां जौगाबायनो होननानै सानना लाजायो जोंनि गेजेराव दा गोबां आरो बेफोरबायदिनो सावरायलायनानै बा बेफोरबायदिनो खौसेथियै जों कालसारखौ जौगाहोनांगोन। ओ नङा होमबा?
औ
औ नंगौ।
ओ नोंथांजों रायलायनानै जोबोद मोजां मोनबाय।
औ औ नंगौ।
नोंथां जोंना टाइमाबोथ' जाबाय। ओ गोजोनथोंसै नोंथां।
औ औ गोजोनबाय गोजोनबाय।
औ